अ खोनादों नोंथां
ओ गोजोन मोनाबिलिनि हामलाय हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायहरनाय थाबाय नोंथां।
नोंथां नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों बर नि मुंदांखा जाग्रा नाफामनि बागै एसे सावरायनो सानदों। नोंथाङा सावराय
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथाङा जागायदो।
जोंथ' नाफाम होननाय लोगो लोगो जों। नाफामखौ जोङो बबेबा दंग एबा हाखरनिफ्राय लाबोनानै सायनानै सुनानै मोजाङै फोराननानै सानदुं आरो अराव फोननानै फोराननानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां।
नाफाम मोजाङै फोराननानै नाफाम देनो थाखाय जोंनो हाग्रानि थास' गोसोम बै थास' गोसोम होनोना जोंनिथिं थास' थास' गोसोम थास' गुफुर बेफोरखौ होनाय जायो थेवबो थास' गोसोमजों बांसिन बांसिन गोथाव जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
थास' गोसोमजों देनायखौ बांसिन गोथाव जानाय नुनो मोनो थास' गुफुरजों इमान गोथाव जानायखौ नुनो मोना नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
अ नोंसोरनि जायगायाव बोरै देनाय जायो। बहानिफ्राय लाबोनानै देनाय जायो।
जागोन नोंथां नोंथांनो आं एसे फोरमायथिना होनोसै जोंनि ओनसोलावबो नाफोर मोनोब्ला गोबां सुबुङानो मिथियो जायखौ जोङो ना गोराननिफ्राय मोननाय जायो। नाखौ जोङो ओ ना खौ जोङो ओ हाखर दैमानिफ्राय एबा फोथारनि। ओमफ्राय गुरना लाबोनाय जायो खायसे खायसे नाखौ ओ। खायसे खायसे सुबुंफोरा हाथ हाथाइ बाजारनिफ्रायबो बायना लाबोनाय जायो। न नङा होमबा नों बेनिफ्राय जोङो नाखौ। गिबियावनो सायो सायनानै बेखौ दैजों सुस्रानाय जायो सुस्राखांनायनि उनाव जों बेखौ संद्राय एबा सानद्रियाव ओ होनानै ओ सान्दुंवाव फोराननाय जायो एबा सानदुं गैयै समावहाय जों बेखौ ओ अरनि थुङा एबा अरनि दुंनायाव एबा अरनि टाबाव जोङो बे सानद्रिखौ फोराननानै नाखौ फोराननाय जायो बेवहाय जोङो। ओ। जेरैहाय ना ओ नाफामनि थाखाय गोबां नाखौ देनाय जायोब्लाबो खायसे खायसे नाखौ देयोब्ला जोङो गोथाव जायो होननानै फोथायो एबा ओ मानियो। जेरैहाय नाफि जिग्रि गोजाब्ला बेनि गो गोथावा आलादा जायो आरो बालाबोथियानि ओ बालाबोथियाजों देनाय नाफामनि गोथावा आलादा जायो बिदिनो जोङो ओ बे नाखौ देनो थाखाय जोङो गुबैयै थास निबो गोनांथि जाना फैयो बेवहाय जोङो थास गोसोम खौनो बांसिन ओ जोंनि ओनसोल। ओनसोलाव बाहायनाय नुनो मोनो बिदिनो हाय ओ थासगोसोमनि अनगायैबो जोङो जायखौ गांजे गांदे थास होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा बेखौ सिनायगोन सिनाया आं मिथिया बेखौ थास खौबो होनाय जायो बेवहाय थासखौ थास। उम थास गोसोमनि थाराखौ बेवहाय सान्दुाव दसे सम फोराननाय जायो। बेवहाय जेब्ला। बै ना गोरानफोरबो ओ देनोसै समावहाय जेब्ला ना गोरानखौ जोङो ओ उवाल एबा उवाल एबा जों दिंखियाव देनाय जायो अब्ला बैहाय जोङो नाया गुन्द्रा जाना जा जाजोबनाय समावहाय जोङो बै थास'खौ होसननाय जायो बे थागोनजों जोङो देनाय जायो बे नाफामखौहाय जों जोङो ओ गोदो गोदायनि बोराय आबै आबौमोननि बायदिब्लाथ' बे नाफामखौ जोङो गुबैयै ओ औवानि ओ औवानि हासुुङावहाय औवा गरखानि हासुङावहाय सोना दोनो होन्नानै ओ उम नुबोदों एबा ओ उम खोनाबोदोंबो लोगोसेनो आ औ लोगोसे दोनो खायसे खायसे ग्लासनि बयामावहाय एबा खायसे खायसे लबारनि आवबो सोना दोननाय जायो नाथाय औवा औवानि औवानि हासुङाव सोना दोननाय गोथावा आलादा जायो ओ ओ आरो लो बिदिनो ओ प्लाष्टिकनि बयेमाव सो ना दोनोब्ला बेवहाय ओ गोलोमनानै ओ बेवहाय बुख्राखोनो नागिरो बिदिनो बेवहाय जोङो औवानि हासुङाव नाफामखौ गिबियावनो सोनो खार खारैजों खायसे खायसे खारैजों लगायनाबो दोनो नाथाय खायसे खायसे ओ खारैखौ होआलासिनोबो जेब्ला नाफामखौ संनोसै गोनां सम जायो बेयाव होनाय जायो बिदिनो जोङो बे औवा हासुं फुङावहाय जोङो नाफामखौ सोनाय जायो बेखौ ओ बेवहाय ओ जेबो थाम फै हाबनो हायोबा थाम्फै बिदै दैनो हायै जेबो मोनामनाय बासा ओंखारि रखम जों बेवहाय ओ ओ गिबियावनो बे नाफामखौ सो खांनायनि उनावहाय जोङो ओ थालिर थालिर बिलाइ गोरानखौ ओ बेयाव बेजों खोबथेनाय जायो एबा नारसिना दोननाय जायो बेवहाय जोङो आरोबाव ओ हांगार एबा हाथ'फ्ला
से दङ ना
औ बेवहाय बेखौ होनायनि जाहोनानो जाबाय ओ बेखौ होनायनि जाहोनानो जाबाय बेनि ओमफ्राय जेबो मोनामनाय बासना फैयो एबा जेबो एम्फौ एनला हाबनो हायैनि बायदि बेव खौ ओ बे हांगारखौ होनानैहाय जोङो उनाव बहाय आरो हाब्रुजोंबो लिरथ्रिनाय जायो जायखो ओ जाय बेवहाय जेबो ओ एम्फौ एनला हाबलांनो हायै रखम जेबो मोदामनाय जेबो बासना फैन रखम बेखौ हावरुजों लिरथिखांनायनि उनाव जों बेखौ खायसे खायसे ओ से दान एबा नै दान खायसे खायसे द दान लोगोसे से बोसोरा लासि दोनोब्ला बेनि गो आलादा जायो एबा थाव सिनाय मोनो होननानैबो जोङो माने दोननाय जायो दोनना नानै जानाय जायो बेखौ बिदिनो ओमफ्राय जोङो जेब्ला नाफामा जायो अब्ला जों बेखौ नाफामखौहाय थास बिथुथिजोंबो जायो लोगोसेबो मैथाजोंबो जायो लोगोसे ओ‌ नारजिजोंबो जानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो बिदिनो जोङो ओ दैबो एवनाय जायो ओ एवनानै
नारजिजों नार नारजिजों बोरै जानाय जायो नोंथां
जेरैहाय जोङो हागोन नोंथां जेरैहाय जोङो नारजिखौ जेरैबायदि सङो नारजि जोंङो नारजिजों नाफाम संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नारजिनि गोनांथि जाना फैयो ओ जेब्ला नारजिनि गाज्रि जाना फैनाय समाव जोङो बे नारजिखौ फाथोनिफ्राय ओ फाथो निफ्राय मोनो फाथोखौ जोङो गिबियावनो बिलाइखौ खानानै फोरानना लानाय जायो फोरानना लानानै लायोब्ला अब्ला बेखौ जों नारजि मुं होनो हायो एबा नारजि बिमुं बुंनाय जायो बे नारजिखौहाय जोङो गिबियावनो दैयाव सोम ओ दैयाव सोमना दोननानै बेखौ नाग्लि नाग्लि सुनाय जायो बे थ बेनि गोखाखौ गारहोनो थाखाय बेखौ सु खांनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो नारजिखौ गावनो नांगौसेबां जखानि खारै होनानै जोङो संनाय जायो बे ओ खारैया नांब्लासो अब्ला खारैया नांब्लासो बे नारजि बिलाइया रुइनानै गेब्लेयो होननाय जोङो फोथायो बिदिनो बिदि संखांनाय ओ जेब्ला जों खादौजों नारजिखौ नाग्लिनाय जायो ओ बेवहाय अब्ला नारजिया रुइनानै गेब्लेजोबो बिनि बिलाइफोरा ग-ग गुनद्रि गुन्द्रा जायो अब्लाहाय जोङो बेवहाय नाफामखौ होनानै संनाय जायो बेयाव नाफामखौ होसननाय जायो नाफामजों लोगोसे जोङो बेयावहाय संख्रि बालु उम बायदिसिना जिरा जाब्रां हाइजें ओ मोदोमनायनि थाखाय एबा आरो थावनाय मोननो थाखाय जों बेवहाय बायदिसिना बिगुरखौ होनाय जायो नोंथां मस्ला मस्लिफोरखौ
अ नोंथां
बिदिनो ओ नाफामखौबो संनाय जायो लोगोसेनो जोङो नाफामखौ बि मोजांसिन जेब्ला जोङो गुजुनाय एबा देहाखौ लोरबांथि मोनब्ला जोङो गिबियावनो बेखौ ओ ना नाफाखौ ओ दैयाव दैयाव दै खौ माने दैखौ बुरजा होनानै संनानै जुल जानाय जायो जिहेतु बानलु ब्दोन बुङो बे बानलु बोरदोनखौ होयोब्ला स्रां स्रां मोनो जे जिहेथु बे बान्लु बोरदोना जोंनि मोनसे मेडिसिन बा बायदि खामानि मावो जोंनि देहायाव बि बिदिनो जोङो नाफाम खौ संनाय जायो आथिखालावथ नाफामखौ थाव खारैनि अनगायैबो थाव जोंबो जानाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ नाफामखौ संनोसै सिगां थावनायनि थाखाय गिबियावनो थाव सेरना लाग्रोयो बे थाव थावनि उनावहाय पियास होनाय जायो पियासखौ होनानै हाय ना नाफाम होयो खायसे आरो बे नाफामजोंनो ना गोरान ना गोरानबो होदेरना संनाय जायो बे ना गोरान होदेरना संनायनि उनाव हाय जोङो बेखौ मोदोम मोदोमनायनि थाखाय गोथाव थावनायनि थाखाय बिदिनो बानलु देनाय सामब्राम हाइजें ओ ओ लो सेनो दुन्दिया दुुनन्दिया नङाब्लाबो गंगार दुुनन्दियाखौ होनाय जायो। बेजोंनो जों मोदोमफ्रु थावनायखौ मोननो हायो आरो जोंनि सालायनि थावनायखौबो मोननो हायो नोंथां ओं नोंथांनि ओनसोलाव जिक सुंद'यै फोरमायथिना होदो
औ नोंथां आंबो जाखिनि मिथिगौ बेखौ फोरमायलांनोसै जोंनि जायगाबो बिदिनो नाखौ फोराननानै हाखर एबा बिलोनिफ्राय लाबोनानै फोराननानै सायनानै साननै सान्थामनि थाखाय मोजाङै फोराननानै लाग्रोनाय जायो नाखौ जोंनो नाखौ नाखौ देनायाव जोंनो थास' गोसोमनि गोनांथि जानानै फैयो नोंथां बे थास' गोसोमखौबो जोङो जिरनानै लाग्रोनाय जायो एबा सान्दुंआव एसे फोराननानै जा फोराननाय जायो। बेखौ न'निनो दिंखि-दिंखि एबा उवालाव देनायखौबो नुनो मोनो नोंथां दोखो-दोखो देग्लिनानै दोखो-दोखो देग्लिनानै औ नोंथां दोखो-दोखो देग्लिनानै एसे गुन्दै नाखो गुन्दै जाबासो जोङो था थासखौ ऐसे-ऐसे होनानै दे देब्ला देनाय जायो नोंथां बेखौबो देनायनि मोनसे समफारि दं नोंथां नै थामजि रिंगा एबा थाम रिंगायाव सान्दुं‌आव एसे होग्रोनानैसो देनाय-देना-देनांगौ नोंथां नाखौ गेब्लेहोनै थास गोसोमखौबो ऐसे-ऐसे होनानै देनाय जायो आरो नोंथां न जोंनि जायगायावबो बिब्दि सै नोंथां थास गो सोम होनानै देयोब्ला जोबोद मोजां गुजुनाया खारो होननानै फोथायो नोंथां। नाफ फाम बिदै दोंङोब्ला जेरै गोदोनाया जोंना स्रां मोनो मान औ नोंथां नाफाम बिदै लोंङोबा जेरै गोदोनिाया जोंनिया मानलु मानला फोरा खारो बिनि उनाव देखांनानै बिनि उनाव दो देखांनानै जोंङो औ नोंथां बुं बुंलाय
खोनादोंना नों थाङा
औ नोंथां बेनि उनाव देखांनानै जोंङो थेमायाव नारसो-नारसो-नारसो-नारसो सोनाय-सोनायखौ थालिर बिलाय गोरानजों नाफामनि सायाव होनाय जायो नोंथां जेराव हाथफब्लाबो होफानाय जायो बिब्दिनो थालिर बिलायखौ होनाय जायो आरो नोंथां जेराव एम्फौ एनलाया हाबनो हायाजासे खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ नोंथां
खोनादों
अ नोंथाङा खोनादोंबा बेयावनो दोनथनाय जासिगोनबा न नोंथां